हेल' खोनदोंना नोंथां।
खोनादों
ओम
दा नोंथाङा माबोरै दङ होमबा होलौ मोजांयैनो दंङ नोंथां औ नोंथाङा माबायदि दंङ आंबो मोजाङैनो दं थ'यो दास सान्दि नोंगौ नामा नोंथां औ थारैनो नोंथांनि कल खामनायनि जाहोना मामोन? आनि कल खामनाय नि जा जाहोनानो जादों जों जे ओ आं मोनसे टपिक नि टपिक लानानै फैदों बेनो जाहैदों जे जाग्रा मुवानि बागै सावरायलाय हो होननानै।
जागोन नोंथां ओ जाग्रा मुवा होनोब्लाथ' जोङो बायदि रोखोमनि गोथां मैगं मोननाय जायो जेरै जोङो मेसें बोथोराव लाइ लाफा दुन्दिया बेफोरखौ मोननाय जायो आरो ओ सुखा फाले जों बेफोरखौबो मोननाय जायो जों बेफोरखो गोथां मैगं होननानै बुङो जों गोथाङैबो जानो हायो आरो जोङो रुनानैबो जानो हायो आरो जोङो थावजों संनानैबो जानो हायो आरो दैज्लां बोथोर होनोब्ला जों गोबां मैगंमोन दैज्लां बोथोराव बुंनोनो नाङा आ आरोना माने मैथायानो जा ओम खाखेर पथल आनो जा जोङो मोननाय जायो गोबां आनो जोङो बायनानैबो जानो हायो आरो जोङो गावबा गाव ओ न'आव आब आबाद मावनानैबो जानो हायो नंगौना नोंथां।
नोंथांङामोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि मावो नामा ओ आ ओ आबादफोर?
दां
जोङो ओ मैगंनि अनगायैबो जोङो फिथाइ सामथाइफोरबो जानो हायो। आ आरो जेरै ओ दैज्लां बोथोरावथ' जोंना थाइजौ खान्थालनि दिन नालाय जोङो थाइजौ खान्थाल लिसु लिसुखु बेफोरखौ मोनो आरो जोङो गुसेंग्रा होननानै बुङो बे जों हानिफ्राय मोनो दे जों हानिफ्राय जावनानै जोङो ओ जानाय जायो। खौ ओ जानो जोबोर गोथाव सिं बेनि सिङाव ओ जोबोद ओ माने गोथाव दङ आरो बेखौ जों जानाय जायो जोंङो गिबियाव गु ग्राखौ जावो ओ आरो जोङो गुसेंग्रानिफ्राय जोंङो खिखौ गारना जोंङो बेखौ जों जानाय जायो आरोना बेखौ संनानै आरो दैनिफ्रायबो जोंङो एंखावरि होननाय जायो ओ एंखावरि होनो औ बे एंखावरि जोङो दैमा एबा हाखरफोरनिफ्राय मोननाय जायो आरो ओज जों गोबां मैगं मोनो जेरै फुख्रिफोरनिफ्राय जोङो हेेलांसि मानजिया बेफोरो ओ मानलानानै ओ थायो फुख्रिफोराव बेफोरखौबो जोङो
औ आरो जोङो बर'फोरनि मेगन थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जे अनलाजों दाउ सबायजों साम' मैथाजों ना बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि मोननो हानाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां आरो जोङो ओ अमा बेदरबो जायो बांसिन बर' सुबुंफोरा माने अ अमा बेदर जायो अमा बेदर जानानै मोजां मोनो ओ जोंना हाबा हाबायानो जाबायबा ओ ओ यानो जाया जोंना अमा बेदरखौ ओ जानाय जाखायो आरो
औ थारैनो आरो जोङो मैथाजों नाखौ संनो थाखाय जे ना खौ गुर दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव जोङो जेखाइ खबाइ लानानै गासै सैबो ओ ज' ज' लोगो नांनानै ना गुरन थाङो थां
नंगौ नोंथाङा दि ना गुरनाय होनदों ओ नाखो माजों गुरो नोंथाङा फोरमायनो हा गोन ना?
औ थारैनो जेखाइजों गुरो जेखाइजों गुरो आरो जेखाइजों गुरनानै खबाइआव सोनानै जोङो नाखौ लाबोनाय जायो आरो न'सिम।
बे जेखायखौ माजों बानायनाय जायो नोंथाङा मिथिगो ना?
ओ जेखाइखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेखौ बानायनायाव जोङो ओ दिरुं एबा आरुं बेजों खानानै बानायनायखौ जों
नंगौ जोङो ओ ना गुरनाय समाव जोङो ओ मा बेसादाव जोंङो माने मा मुवायाव जोंङो मा आगजुआव जोङो नाखौ लानाय जायो?
खबाइयाव औ खबाइ खौबो बानायनो थाखाय जोंनो औवा नांगौ आरो बेखौ खानो थाखाय दुरुं नां गौ आरुं एबा दुरुं बेजों खान-खानानै बानायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो
नोंथां ओ नोंथांनि हालाम माव ओ बेफोर बायदि ओ जाग्रा माब मा मा जेरै ओ ना बेदरनि अनगायै मा मा मोनबावो जेरै
जेरै जोंनि हालामाव ओ दिंखिया थास' बिथ्रि, थास' बिबार, थास' बे दर आरो खिफि बेन्दों, मान्दिया हेलांसि ओ आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि भिन्दि जोगोनार बेफोरखौबो लेस्रा बेफोरखौबो जोंनाव गायनाय जायो आरो।
नोंथां ओ नोंथांमोननि हालामावबो जानो थाखाय माइ गायानो जायोना दैज्लां बो
औ जायो
नोंथां ओ नोंथांनि ओ ओनसोलाव ओ मा मा जानाय माइ माने मा मा मुंनि जानाय माइ गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होलाय एसे
फार्स्टआवनो जोंना गिबियावनो माइब्रा माइ आखुमाइ जोसा माइ रन्जित
नंगौ
पना बायदि रोखोमनि माइखौ जों गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि हालामाव।
नंगौ ओ नोंथांमोननि हालामाव ओ फुख्रि एबा दैमा बेफोरथ' दङ ना?
औ दङ
अ बेनिफ्राय मा मा रोखोमनि ना
औ हागोन थारैनो बेवहाय गिबियावनो एंखावरि ना खांख्रा एंखावरि गोरिना सेंना फिथिग्रि ना मावा ना गांजेमा खुसिया बिदिनो मागुर ना सिंगि ना ओ कमल खार ना, बारलि ना बायदि रोखोमनि नाखौ जों मोननो मोन मोननो हानाय जायो आरो जोंनि
नंगौ आरो दैज्लां बोथोर समाव बांसिन ओ जोङो ना उदला मोननाय जायो जेब्ला हाजोनिफ्राय अखा हानानै ओ जेनेबा दंग' बा दैमाफोराव दै फैगोन ओ अ ब्ला ओ जोङो बेयाव साथिनाय जायो आरो सारानानै जोङो बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि जेरै मावा ओ फिथिख्रि ओ आरो जोङो बायदि रोखोमनि ओ उना उदला था ओ बेफोरखौ मोननाय जायो ना गोलाव ना खान्दा बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नादर बामि होननाय दङ ना अबेखौबो जोङो मोननाय जायो।
आरो जाग्रा मुवा होननानै बुङोबा जोङो थालिरखौथ' बयबो ओ बयनिबो न'खराव थाखायो थालिर बि फाङा बेखौ गायनाय जाखायोना नोंथां? औ आरो बे जिनिसखौ जोङो थालिरखौ गिबियावनो फस स्लाखौबो जोङो मै गं जानो हायो बेनिफ्राय थालिर मै खुनखौबो जोङो लाब्रा जानो हायो। आरो थालिर फिथाइखौबो जोङो लाब्रा जानो हायो आरो थालिर फिथाइखौ सिप्सबो बानायना नै जानो हायो। बेनि उनाव हाय थालिर जोङो जेरै मोन बो जानो हायो आरो
नंगौ आरो ओ गय फिथाइ ओ गय फिथाइखौ जोङो ओंखाम जाखांनानै बांसिन जानाय जायो। ओ जेब्ला जों ओंखाम जानानै खुगाखौ आंगायल'ल मोनो अब्ला जोङो गय आरो फाथै जानाय जायो गयबो गोबा खोमनि जोलै सिलिङा गय गय ददेरे बेफोरखौ ओ जोङो जा जोंङो नुनो मोनो आरो जायो ओ हाबा बिबाफोरावबो जोङो ओ ओंखाम जाखांनानै बर गोदान खैना गोदानखौ जोङो ओ गय गाननानै होनायखौ जोङो
जानो थाखाय गय रानना होनायखौ जोङो नुनो मोनो औ थारैनो आरो गयआ जोबोर बरनि मोनसे बाखनायजाथाव गय एबा फाथै। बे मोननैया माना हाबा एबा फुजा। फोराव जोंनो गय फाथै नङाबा जोंना जेबो जाखाया। मान बावनो थाखाय जोंनो गय फाथैनांगौ आरो फुजा होनो थाखायबो नांगौ। बिदिनो हाबा खासि फोरावबो जानो थाखाय नांगौ
नंगौ
बायदि खामानियाव गया बाहायजानाय जायो आरो गय आरो।
नंगौ
औ थारैनो
जोंनियाव ओ गोबांनि नआवनो जोङो गय फिथाइ ओ बा फाथै बिफांखौ जोङो नुनो थाङो गासिनिबो ओ नआवनो जोङो नुनो थांफ्रामो मानो होनोब्ला गोबांनि गासिबो नखरावनो जाखायो। खायो नालाय
औ थारैनो आरो एबा नाले दंफां जाग्रा मुवा होनना बुंङोबा नालेंखर फिथाइखौबो जोङो अ फार्स्टआवनो ह औ लारु बानायनो थाखाय हाननानै लाग्रोबाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दानो नो दनानै सखियो ‌रुखिनानै एसे एवफ्रामनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो अननि गुन्दै देनानै लानायखौ नालेंखर वहाय मिक्स खालामनानै ला बानायनानै बे जों
नंगौ आरो जोङो मोसौनिफ्राय मोननाय गाइखेरखौ जोङो साबो बानायना लोङो आरो माखन बेफोरखौ बानायो आरो पनिर दाखा बेफोरबायदि बानायना जानो हायो बे ओ जायफोर सुबुङा बेदर जाया बेफोर सुबुङाबो जोङो गाइखेरजों बानायनाय पनिरफोरखौ बानाय जानाय जायो घि बेफोरखौ जानाय जायो आरो दाखा बेफोरखौ जानाय जायो दाखाजों सिनिजों लगायना जाब्बा गोदै गोथाव हो
स गोथाव जायो आरोना औ थारैनो
जोङो बयनिबो न'खरावनो जोङो मोसौखौ जोङो गाइखेर ओ लोंनो थाखाय जोङो फिनाय जायो आरो ओ इयुनाव जोंनो रांनि ओ नांगौ जानायावबो जोङो ओ बे मोसौफोरखौ फाननानैनो जोङो खायसे जाग्रा मुवा बेसादबो जोङो बाह बायनो हायो।
जोङो तक फिथाय जे तक फिथाइखौ जोङो हा ओरैनोबो मोनबाथाय जानो ह हायो आरो बेखौ ओ आरो फोराननानै औ बाहायनाय जायो। आरो बेखौ सकर फोर बानायनायावबो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि
नंगौ नोंथाङा जोंना समा जाना फैबायमोन। दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां? उननि समाव लोगो मोनलायसिगोन गोजोनथों नोंथां।